हेल' हेल'?
औ खोनादों।
औ नोंथां मा खालामदो नोंथां?
नोंथाङा दा आं फ्रियानोमोन नोंथां।
औ अब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां? बिदिनो माने दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावो बिदिनो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो बेखौनो फोर नोंथां बेखौनो रायज्लायनोसै नामा?
औ जायो मानि सायावमोन
हा?
होनोनायखौनां मोजाय मानि सायाव
माने दैज्लां बोथोरावहाय मा आबाद मावो बिदिनो मेसें बोथोरफोराव औ। मा मा आबाद मावो बेनि सायाव रायज्लायसै न नोंथां बिदिनो औ। जोंथ' बिदि जेनेबा दैज्लां बोथोराव बांसिन माइ अनगायै नङा होमबा नोंथां बिदिनो माइ गायनायजों लोगोसे जोङो बिदिनो जे मा होनो बा माने जाग्रा जेनेबा न मैगं थाइगं। बेफोरनिबो आबाद मावनाय जायो न। ओमफ्राय बिदिनो जोङो थायसुम जोंफोरनि जायगायावाय बिदि थायसुम भिन्दि ओमफ्रायहाय लेस्रा। माने बिदिनो बायदि जेनेबा लाव नं पानिलाव बेफोरखौहाय जों जायगायाव मावनाय जायो आरो नोंथां।
उम।
नोंथांनि जायगायाव मा मा मावो जेनेबा?
दैज्लां बोथोराव?
औ।
दैज्लां बोथोराव जोंनो बांसिनानो ओरैनो माइ माइ माइखौ गायो। माइ गायो जेनेबा आरो आजिखालिथ' दैज्लां बोथोराव भिन्दि भिन्दि दं जेनेबा नों न'आवनो गायनोबा भिन्दि दं ओं जेनेबा नों नोंनि हा लानानै हिसाबै नोंनि गासिबो
औ औ नं
जेनेबा नों न'आवथ' बां नो बिन्दि हायो। फान्थाव गायो आलु दं बान्दा कबि दं नों दामिनफोर लायोबा नों बिदिनो माइ दं माइ मालै दालि
औ नंगौ नोंथां।
दालि आरो मेरला जादों दं
औ औ औ
सबाइफोर ना बिदिनो मेसें मेसें बोथोराव बिदिनो सबाइ बे सर बिदिखौ न बिदिखौ बांसिन मानसिफोरा फैयो आरो ना। बिदि सबाइ जेनेबा मानि बेसर न। बिसोरखौहाय माने जों बिदिनो जेनेबा ओरैनोथ' फोबाल' जाया नङा होमबा नोंथां? बिदिनो फार्स्ट समावहाय जों बि बिदिनो एवग्रोनानैसो लानांगौ जायो न' नोंथां बिदिनो गोदो माने मानसिफ्रा नांगोलजों एवोमोन न बिदिनो मोसौ हालुवाजों नङा होनोमबा नोंथां? नाथाय आथिखालाव बिदि ट्रेक्टर जोंसो एवो बिदिनो जों बेखौ फोनो था खाय जेनेबा बेवहाय बेे हायावहाय माने बिदि हासारबो दानांगोन आरोना ओरैनो फोबालल' जाया। अब्लासो माने बेसराबो मोजां जागोन नङा होमबा नोंथां। बिदिनो औ जेब्ला एसे एसे माने माने देरो आरो ना बेसराव हाय एसे एसे गोजौ जायो जेनेबा बेवहाय अब्ला जों बेखौ जानोबो हायो आरो ना बिदिनो जोङो दावउदैफोरजों बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो फाजाफोर बिदिनो फाजाफोराव एवनानैहाय बिदिनो जों बिनिफ्राय आरो गोबां जेनेबा थावबो मोन ओं नङा होमबा नोंथां बिदिनो जेब्ला फिथाइफोरा रायो न' ओं।
हेल'
औ खोनादों नोंथां फिथो ओं फिथाइफोरा रायो न' बेसरनियाबो जेब्ला गोरान जागोन न अब्ला बिदिनो जों मारा नाबाय नङा हा नोंथां मारा नानानै ओमफ्राय बिदिनो जों बे जेनेबा मिसिंफोरावनो आजिखालिथ' बिदिनो गामि गामि थायो नङा होमबा बिदिनो मिलावहाय लांबाय लांनानै बिदि फेरेनबाय फेरेननानै बिदि माने न'आव माने बेसर थाबोलाथाय माने बांसिन मोजां आरोना थावफोर जेनेबा मोनो बिदिनो गला फोरनिफ्राय माने बायना जानो नाङा आरोना बिदिनो न'नि थावफोरा मोजांसिन जायो बिदिनो जों गोबां जेनेबा थावखौ जोङो संनाय जानायल' बिदि बाहाया जों जेरै आलारि बा थि फोजोङो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना नोंथाङा औ औ आलारि बाथिफोर जोङो बेवहायबो जोङो थावखौ होनो गोनां जायो ना नोंथां
उम
ओम इदिनो जों बे माने मारा नाखांनाय बिदि जेनेबा बेसरनि देनथानिफ्राय जों खारैबो मोननो हायो आरो ना नोंथां खारै बानायनो हायो बिदिनो आरो बेवहाय बे समाव माने आं नुदों माने मेसें बोथोरावहाय माने जेरै अल कबि न' अलकबि अलकबिखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बेनो फुल कबि बेफोरखौहाय बान्दा कबि बेफोरखौहाय नुयो आरो गोजां बोथोर समावहाय बिदिनो बेवहाय आरो अल खबिखौ बांसिन मानसि फोरा बेदरजों जानायखौ नुनो मोनो नाजोंबो जायो खारै बिदि अलगबि बयलारजोंहाय जानायखौ नुनो मोनो आरोना बयलार बेदरजोंहाय
उम नोंसोर खिथादो मोरै बानायो अ होनदो दे होनग्रो
हा
औ माबा होनदोंमोन हेलौ खोना नों होनग्रोदो दे माबा होनदोंमोन नों
अ नोंथाङा माने माबाफोर फोरमायो नामा बिदि होनदों आं सोंदों नोंथांनाव
दा फोरमायनायाथ' बान्द्राय गैला बे दैज्लां बोथोरनि अ ओम
नोंथांनि जायगायाव ओरै जेनबा मा मा आबाद मावनाय जायो एसे फोरमायदो जेनेबा माइखौ न' माइआथ' बुहुत गुबुन गुबुन जानायनि थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
मा मा माइखौ गायनाय जायो एसे फोरमायदो नोंथां
एसे बांसिनथ' बै नामखौथ' बांद्राय मिथिया होमबाबो एसे लकेल आं एसे लकेल एसे फिसा फिसा हां बांदाय नामखौ बांद्राय मिथिलाबाया आं औ नो माइआव माइ माइब्राखौ गायो जेनेबा दैज्लां बोथोराव जोंना जोंथिं माइब्राखौ गायो आरो बिदि दंना बै एसे लकेल बादिया फिसा फिसा थायबा नांगौ गोसााव गैला माथाय बिदिखौ गायो उम आरो बि बि बिदिखौनो गायो नर्मेलि बिदिखौनो गायो आरो जेनेबा बे फोरखौ गायो जोंनिथिं बांसिनानो।
औ औ औ बिदिनो जोंनि जायगायावबो बिदिनो माइ न माइ माने जोंनि मान जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन बुङो जेरै जोंनियाव जेरै बुङो ओ बेखौ आं बुंनोसै माने जोंथि बायसमति न ओमफ्राय रनजित ओं बाय ओमफ्राय रनजित बेफोरखौहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो आङो बांसिनानो बायसमुथिखौ गायो जोंनियाव एरियायावहाय ओमफ्राय बिदि माइब्राया मानि एसेबां जाया जोंनि जायगायावहाय
उम
बिदिनो माइब्राया जेनेबा एसे हा मोजां नांगौ जायो नामाथाय आं एसेबां मिथिया आरो ना नोंथां बिदिनो माने गायनायखौ खौ नुनो मोनबो माने खायफा माने गायबाबो न'से न'नैल' बिद बिदि गायो आरो माने बाय जानो थाखाय जेब्ला मागोफोराव न जानो फिथा सौलाय बिदि जानो थाखाय जों एसे गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो खायफा माने मोजांसिन जाब्लाथाय बिदिनो खायफाया फानो।
उम
नांब्रां रां आरजिनो हायो बिदिनो जेरै माइखौबो जेनेबा जों न'आव जानो थाखाय न' जेब्ला गाया नङा होमबा नोंथां बिदिनो जों ओं बेफारिफोरनोबो जेरै फाननो थाखायबो जोङो बेखौ बायनाय जायो जेब्ला माइआ माइखौ जों बां बांसिन मोनगोन ना माइ आबाद मावनानै हाय माइआनो मोजां जाब्लाथाय हासार होयोब्ला जेब्ला माइआ मोजां जागोन
औ
आजिखालिथ' बिदि माइखौ गायनाल' दोनबा जाया। ओमफ्राय बिदि जोङो इउरिनास बिदि हासारफोरखौ जों माने होनांगोन आरोना अब्लासो माने मोजां जागोन बिदिनो फाननोबो मोनगोन बिद दि आरो न'बो जानो मोनगोन आरो बिदि गोबां बिनिफ्रायबो जों रां आरजिनो हायो। मोजां जेनेबा आबाद मावनानै मोननाय रांजों हाय बिदिनो जों बायदि खामानियाव बेरांखौ हाय बाहायनो हायो। जानायावल' नङा बिदिनो गोबां जेनेबा जों खायफा न'खराव जायनिया बांसिन गैया न' न'खराव हाय बिदिनो जों जेरै एदमिसन लानायफोरावबो बांसिन मानिबा मानिबा जो जे अनलाइन खालामनायफोराव बे रांखौ हाय बाहायनो हागोन। बिदिनो नख'रावबो उम न'खरावबो फानलु संख्रि जानो थाखाय बिदिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
उम
आं एसे माबा फोरोंमायबावनोसैमोनलाय
औ जागोन नोंथां फोरमाय।
आबादनि बारै मे बेल' नङा जों आबे जों बेलेग बेलेग थायबनिया आबाद मावनो हायो जेनेबा जों मुलिनि बिफांनि आबादबो मावनो हायो। जेनेबा नोंथांनो होनखादों बांसिन माइरं दं बे दं बेल' जों जुदि जोंनि आसामाव लायोबा जोंना बेल' दं जायखिया बेलेग बेलेग जायगायाव लायोबा नों मुलिनिबो खालामनो हायो गावनि दिनै गावनि स्क्रिन बा मोखांनि थाखायबो बिनिबो आबाद दं बेलेग बेलेग दं जेनेबा उम लानो हायो जेनेबा नों आरो आबादजों मेरला नोंथां नोंथाङा जे रां खामायनो हायो हय थ' नंगौ।
औ
जों आबादजों रां खामायनो हायो रांल' नङा जों बुद्धिबो मोननो रोंगौ जों आबादनिनो मोनसे माबा आजिखालि मोन आ उम नि जों माबा जेनेबा आजिखालि आबादखौबो जोंहा दिन दिन मांगौ। नोंथाङाथ' खोनाखादों ए आइ होननानै। जों आबादखौबो ए आइयानो लाबोनो हायो जों बे जेनेबा नों सासे मानसिया नोङो बे दु-दुब्लियाव थानो नांलाया बे मोनसे बुस्थुआनो खौ नोंनि गासिबो दै दै होनाय सान्दुं होनाय बिनि बिखौ खालामजोबगोन बे बे बुस्थुआनो जेनेबा जों होनो बिगियान। मिथिखायोना बिगियानखौ जों जों बिगियानखौ आबादावबो लाबोनो हायो जों बेखौ बिगियानाव नङा जों जेनेबा बेलेग बेलेग बुस्थु जों खालामनो हायो। बेनोसै आरो आजिखालिथ' आजिखालिथ' बोथोरखौ मिथिखागौ नोंथाङा माबायदि मालाबा अखा हायो मालाबा सानदुङा दुंख्रावो। बिनि थाखायनो माने बे आजिखालि बिगियानखौ जों आबादाव लाबोगासिनो दं। बेनिसै आरो मानाव उम।
बिदि आबाद मावनो थाखाय जोंनो जेब्ला अखायाबो मानो नांगौ समाव हायो नांगौ समाव हाया ओं-ओं बिदिनो ओं पाइपआ बिदिनो जेब्ला माने बे फुख्रिनिफ्रायसो माने पाइप मोनानै माने बिदि दैखौ लांनायखौ नुनो मोनो ना नोंथां बिदिनो आरो आजिखााल ओमफ्राय बिदि आरो सलार न' सलार ओंखारबाय बिदिनो सलारनिफ्राय दै बिदिनो आरो बिदि दै होनायखौ नुनो मोनो बांसिन आथिं जेनेबा खायफा बोथोराव जेनेबा रानस्रावबो जायो बिदि अखा अखाया माने नांगौ समाव हायो आरो ना नोंथां बिदिनो उम अखाखौ माने जेब्ला नांगौ सम जायो अब्ला अखाखौ खौ मोननानै हाया अब्ला आरो गायहाङो गायहांनानैबो बिदि जेब्ला आरो अखाया आरो बांद्राय हाना होयो अब्लानिया माने माइफोरा थैलाङो आरो बिदिनो बोथोरखौ माने हमना मोना आरो बोथोरा।
नोंथांनाव एसे माबा मिथिबावनोमोन आं जेनेबा जोंनि जों बबे आबादखौ खौ मावनानै बांसिन रां उथायनो हायो जेनेबा जोंनि आसामाव बांसिन आसामावल' होनदों आं जबा मा आबादखौ मावनानै अ
जेनेबा आंथ' बेखौ एडजास्ट हो मनानै बुंनो हाला आरोना नोंथां
उम औ। उम
आंथ' बिदि जेनेबा एसेबां नुफेराखै नङा होनबा नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ आं एसे एनै मिथिगौ बेखौ होनसै आं जेनेबा नोंथाङा जे नों माइ दं माइयाबो बेलेग बेलेग जातनि दं जेनेबा नोंथाङा खोनाखादों एसे आजिखालि बास मोन मेथाइबो दं बास मेथाइबो दाम बास मेथाइनिबो दामसिन दंबावो जेनेबा जोंनि आसामाव दायो आपार आसामआव दायो बांसिन बिदिखौ गोसोम ओंखाम दं ओंखामा जा दाम लायो बिफोरा गोसोम ओंखाम दं एसे बेलेग बेलेग ओंखामबो दं। जेनबा एसे गिदिर गिदिर गिदिर जाग्रा ओंखाम बिसोर माने बिसोर बेलेग बेलेग बिसनो राङा एसे नों जेनेबा नर्मेल। दाय नोंथाङा होनदों रनजित रनजितनि दामाथ' एसे खमानो।
औ औ औ औ।
बे डाबल बेड ओंखामा।
औ औ।
बेलेग बेलेग जातनि दं ओंखामफोराबो बेल' नङा जेनेबा बेसर फोराबो दं जोंनि बेसरनि थावआबो दं जों बेसरनि थाव आरो जेनेबा बेलेग बेलेग थाव थाहनाय जों सानफ्लावारखौ। बिदिनोबो दं बेनोसै आरो नोंथां।
जोंना समाबो जाना फैबाय औ बे खिनि दोनसै नामा नोंथां?
औ
दे गोजोन्थों
औ।